औ नोंथां
हेल' औ खोनादो दे। नोंथाङा मा खालामबाय दं?
आंबो ओरैनो दोङो दा। उम सेरबा आं लामाजों फैदों माने न'आव बाहाय मान नों माबाया ना आंना नेट नाङा बेनि थाखाय लामाजों फैदों।
अ अ। अ नोंथाङा दामानि ओरैनो मा खालामबाय दङ? बे गरम बन्द'आव?
ओ गरम बन्द'आवथ' ओरैनोसो दोङो मानो। ननिनो खामानि बाहायमान मावगासिनो माने माइ गायनायफोराव
अ औ नोंथांमोना ओरैनो माबायदि माबायदि माइखौ गाइयो जेनेबा? बा खै बिगासो गायो ओरैनो गायनाय जायो?
ओम जाहाना जोंहा जिबा बिगा गायदों एबार।
जिबा बिगा?
उम।
औ नोंथांमोनहानो गायदों ना बेलेगनि गायदों?
मा होनदो?
नोंथांमोनहानिनो गायदों ना ना बेलेगनि गायदों ओरैनो?
बेलेगनिबो एसे दङो ओमफ्राय जोंहानि न'निबो एसे दोङो।
औ अ ओम ओम। नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा एसे ओरैनो माइ माइ गायनायनि बागै नोंथांमोनाथ' खेथियग नङा होमबा?
औ बेन्थ' होनायाथ' बाहाय होनो हागोन थेवबाबो होजोबनो हानाय नङा माने आंबो आंबो इमान गायग्रा नङा नालाय
औ एसे ओरैनो नोंनि ओ नोंनि मिथिनाय हिसाबै फोरमायना होबानो जागोन दे नोंथां।
दे सोंजागोन दे माखौबा सोंनो
औ बिदिनो जेनेबा माइखौ माबोरै गायनाय जायो फारसेनिफ्राय जेनेबा माबोरै माइखौ बिदिनो फोनाय जायो नङा होमबा बेफोरनिफ्राय लानानै जेनेबा ओ माइरंसिम जेनेबा बोरै बोरै जालाङो प्रसेसफोरा बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? फार्स्टआवनो जों मा खालामनाय जायो बेफोरनि बागै
अ फार्स्टआव जों ओम माइ गायनो थाथ' गिबियावनो खोथियाफो सोमना लाग्रोनांगोन। खोथियाफोरखौ खोथिया बिदान माने माइग्लिसोमनांगोन
औ
ओ जेराव फोगोन बेखौबो हालेवनानै मोजां लानांगोन। ओमफ्राय लोगोसे एसे मोजां हालौनानै खायफा खायफाया खोथियाखौ सोमनानै ओ खोमनानै गाजा बेरहो
उ
ओमफ्राय खायफाया ओरैनोबो गोरानै फैयो गोरानै फुवाबबो रजयो ओमफाय ओमफाय सोमनानै गाजा बेरहोना फोजायो रोखोमनि फोजायो ओमफ्राय फोखांनायनि उनावथ' ओम खोथियाखौ देरहोलांबाय देरहोनो थाखाय फाय ओ थालबारा होनांगो माने ओ ब्रैजिबा दिनसेबा मोजांसिन जायो आरोना रायो खोथिया देरो गोजौ जायो। माने फुनो मोजां जाबाय माने जनाय नंला आरोना ओमफ्राय आरो फोखांनायनि उनाव थ' हाब खोथिया बेरनायनि उनावथ' हालेवनांबाय ओम मोजाङै आलि होनांबाय जेनेबा मोजाङैनो थाखाय लोगोसे आरो हालेवनानै मोजाङै ओ हा होफु मोननांबाय बिनि उनाव जेनेबा गायग्रा गायग्राथ' गायग्रायाथ' जेनेबा खायफा जागायाव मिसिं दोबो गायनाय नुनो मोनो। ओमफ्राय लोगोसे जोंनियावथ' दा मिसिं फैयाखै जेनेबा मिचिंदोगाया मानसि जों गायो मानसिफोरफोरखौ ओ जेनेबा थिखा नङाबा हिरा होबाय लोगोसे गायबाय गायनायनि उनावथ' जोंङो थाबथ' मोनजाखाया माइखो ओ जेनेबा ओरैनो तिनि माह सारि माहासो लाखायो माइ खारनाय लासे हानाया लासै नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
प्रसेसथ' जेनेबा जाबाय ओ जेनेबा नोंथाङा ओ माइ होखारनाय हानाय जेनेबा माबायदि जालाङो बेनिनो खोन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथां औ माने जोंथ ओ' नोंथाङाथ' होनबाय बे गायनायनि माबानायफोरखौ जेनेबा गायखानानैथ बिदिनो ओ जोङो माइखौ नेनांबाय नै। नेेनाव मास मोननै मास मोनथाम जायखिजाया बिदिनो नेेन। नै ओ बेखौ जों हानाय जायो हानानै औ।
जेनेबा जोंथ' दुर्गा फुजा बायनासो हानो हायो ना। काथि बिहु बाय काथि बिहु बायखांनांगौ जेनेबा
बायखांनानै जों
माइ स्रां खारां जायो
औ जेब्ला ओंखारा ओंखारां जायोब्ला जोंङो बेखौ हानानै जोंङो बेखौ हाजिरा बा माबा मोनसे होनानै जोंङो औ हानानै बा न'आवबो हानो हायो बेखौ। न'नि मानसिफोरा जेब्ला बुरजा थायोब्ला जोङो न'आवनो हानानै जोङो। हाजिरा होआलासे जोङो न'आवनो मावनानै दोननो हायो आरो बेखौ हानानै दोननानै बिदिनो माइखौ जोङो मेसिनाव बा मिलाव लांनानै जोङो बिदिनो सौनाय जायो सौनानै बिदिनो बेनिफ्राय जोङो माइरंखौ मोननाय जायो आरो।
उ
औ आरो बेखौ जोङो फाननो गोसोबा जों फाननो हायो औ।
उम ओ जे नोंथांमोना माइखो माजों नायो?
माइखौथ' जोङो बिदिनो मिलावसो नानाय जायो आरो। औ
गायोना माइ?
आङो आङो ना बिदि औ खोनादों।
खोनादोंना खोनादोंना? अ माहायखौथ' जानांगोन ना नोंथां। माइ ओ नोंस्राथ' माइ गायो नङा होमबा?
जोंहा बिदि माइ गाया जोंहा बेलेग हेल'
खोनाया खोनाया खोनाया।
औ दासो खोनादों ओं देलाय बुंनाय।
नोङा नों मा होनदोंमोनथाय आं खोनास्लाबासै।
अ माइखौथ' ओ माइखौथ' बिदि गायनाय औ।
उम औ दे दे जेनेबा ओ माइ गाया होनदोंमोन ना?
औह गाया आङो गायफेराखै औ खोनादों।
ओ नोङा माने नोंसा नोंसा न'आव जेनेबा माइ गायसया जेनेबा ओरै होनदों आरो।
अ जोंहा बिदि अ जोंहा बिदि गायफेरा जोंहा बेलेगनो
अ अ थेवबाबोथ' नोंथांआ बाय मिथिनांगोन। अ जेनेबा ओ जेनेबादि माइखोमोननायनि उनाव मानसिया हाबायना नङा होमबा? ओ खाफाया मेसिंजोंबो हायो मेसिंजों हाग्रा फैबा ओमफ्राय जेनेबा हाखांनानै इमायखौ मादो नाय होनना सोंदोंमोन आं माने नोंथांनियाव?
अ बे ना माइखौथ' बिदिनो ओ दानाथ' टेक्टर बा मबा मोनसे मिसिन ओंखार जाबायना बेजोंसो नायोदां आं बारा मोजां मिथिया। ओरैनोथ' सिगांथ' मोसौजोंसो माबायोमोन नङा होमबा?
गोदो माने मोसौ गोदोनि जुगावथ' गोदोनि जुगावथ' मोसौजोंसो नायोमोन ओ नाथाय दा थ ओम ट्रेक्टर ओखारबाय गोबां रोखोमनि मेसिन ओखारबाय बिद माने मिसिंजों नानाय जायो थाब जानाय बिनि थाखाय थिन जेनेबा ओखारनो नाग्रा इजों नायो माने थाब जानायनि थाखाय नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ
ओ नाखांनायनि उनाव नाखांनायनि उनावथ' जमा दोनथुमनानै जानायनि थाखाय जाबाय जेनेबा ओमफ्राय खायफा फानो खायफा
औ
फाननानै माने फैसा आ बु बुथुमो ओमफ्राय जमायनानैबो दोनो खायफाया ओरै माने नुनो मोनो। आरो ना। ओमफ्राय नोंथांलाहा माबाफोर आबाद मावो नामा बेलेग मानिबाफोर बागान?
औ बिदिथ' ओ आबादखौथ' बिदि मावनाय जाया। ओरैनो बिदिनो ओ मैगं मैगंफोरखौ फाननाय जायो आरो बिदिनो आलु मैगं आलु आरो फटल ओ पियास आरो बिदिनो
औ।
सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बेखौ आरो कबि बिदिनो बोथोराव जेनेबा जि मैगं ओंखारो बेखौनो फाननाय जायो आरो जोंहा।
ओ बोथोरनि आबाद मावो होमबाना मैगं थाइगंनि?
आबादखौ मावा बिदि फाननाय जायो आरो जोंहा। बिदिनो बायनानै फाननाय जायो आरो। बेलेगनिफ्राय फान बायनानै फाननाय जायो। औ बायनानै फाननाय जायो आरो बोथोर सिजोननि बिदिनो ओ मैगं थाइगंफोरखौ फाननाय जायो आरो।
नोंथांमोनहा मायबा मोनसे आबाद मावबावो नामा ओरैनो?
ओ आबादखौथ' दैज्लाङाव एख' जेबो मावनाय जाया।
अ।
लोगोसे न'आव जानो थाखाय ओरैनो मोननैसो मैगंल' मावनाय जायो जेरै दैज्लांनि राङा लाव खुमब्रा आरो
बेफोरखौ गायनाय जायो आरोना अ।
न'आवल' जानो थाखाय ओ दासो माने फिथाइ बिबार बारांदों आरो ना फिथाइ जाहांबाय माबा मबा बिबारबो बारदों। बे मोनै खुमब्रा आरो राङालाव ल' होनना दोनदों माने न' ओमफ्राय जेबो गैया ओरै मावा जोंहा माने हाया दङ मोनबाबो बे मावा मानो बायो बायो माने जानो थाखायल' माबायो ओरै फाननो थाखाय एख मावनाय जाया। ए।
औ।
एबार बोसोराव नेक्स गोसौआ जायो माने मावनाय जागोन जाया माने मावनो थाङा आर ना जोंहा बारा। नंखायानो बे मालाबाफोर बोसोर सेरावल' जानो थाखाय ओरैनो बाहाय बांला राय खालामादों आरो ना।
हबा नोंथां समा जाबाय दोनथ'नोसै नामा?